नोंथां औ दा नोंथाङा फ्रि ना?
औ औ नोंथां आं फ्रि दे
अ अब्ला नों बे समाव आं बेलासि समनि नोंथांनो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाफिनबाय नोंथां।
औ दा नोंथाङा आंनो सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आङो गुबुन जायगायाव बेरायनाय जेरै जोंनि जोंनि नर्थ इस्टआवनो गुबुन गुबुन जायगा स्टेट फिसा फिसा दं नङा होमबा नोंथां
औ
बैफोराव हान थिनोब्ला जोङो माबायदियै माबायदि हान्थियोबा जोङो मोजां जागोन जोङो हान्थिनानै जोङो गोसोखौ माबायदि गोजोन होनो हागोन बैफोराव हान्थियोब्ला जों माबायदि गियान मोनबोगोन बैफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों फंनैसो
औ औ हागोन दे नोंथां हागोन निस्सय
औ बेबायदिब्ला अब्ला जोंजों जोंनि आसामजोंनो नांजाबनाय मोनसे फिसा जोंनि खाथियावनो थानाय अरुणाचल प्रदेश बायदियाव जोङो बेरायनो थाङोब्ला बबेयाव थाङोब्ला जोङो साबसिन जायगा नुहैगोन बा गोसोखौ जोङो गोजोन होनो हागोन नोंथाङा बैनि सायाव एसे फोरमायनो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे आयदाखौ लानायनि थाखाय थ' ओरैनो जोङो जोंनि न'सुंसेजों एबा आसाम हादाबसाजों नांजाबना थानाय अरुणाचल प्रदेश होनना बुङोब्ला नङा होनबा थ बिथांमोननि जायगायाव थ' गोबां होजोआरि ओनसोलनि जायगा नङा होनबा दा जेरावनोखि ओ खालि जोंनि नर्थ इस्ट हिसाबै बेयाव नर्थ इस्टनि सुबुंफोर दावबाया गोबांथार दाब दाब जायगानि माने मानसिफ्राबो फैयो बेनिफ्राय बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरनि निफ्रायबो फैनाय जायो आरो दा जेरैबायदि जोंहा बुंनो थांङोब्ला अरुणाचल हादरनि सबसे बुहुमनि माने साबसिन समायनासिन जायगा
औ नंगौ नोंथां
बेयावनो दंङ नंङा होमबा मेसुखा होननाय जाय माने सोरगोब फुरिजों बेखौ रुजुनाय जायो आरो दा बेवहाय गोबांथार ओ सुबुंफोरानो दावबायहैनाय जायो आरो दा मेसुखाया जाहैबाय बेमाने ओरैबायदि मोजां समायना जायगा दा बेजों लोगोसेनो जोंहा आरैजाय थावां दंबावो नंङा होमबा थावांआवबो गोबांथार बुहुमनि खना खनला जायगानिफ्रायनो बेयाव माने बेरायफैनाय जायो आरो आरो थिग बेफोरबायदिनो लोगोसे जोंहा अरुणाचल हादरनिनो हा बा हादरसानिनो गोबांथार समायना रमायना जायगा थानाय जेरै जिर होनना बुंङो जोंङो होनबा जिर‌बेवहाय बोसोर फ्रोमबो जेरावनोखि जायनोखि माने जिर‌मिउजिक फेस्टिभेल खुंनाय जायो माने बै जायगानि भिउसजों लोगोसे बेवहाय मोनसे मिउजिक फेस्टिभेलबो खुंफानाय जायो आरोखि जेरावनोखि जाय मिउजिक फेस्टिभोला अल अभार वल्डआवनो दा मिथिसारजासै आरो माने दा बोसोर फ्रोमबो बे मिउजिक जिर' मिउजिक फेस्टिभेलखौ खुंबाय थानाय जायो थ' थिग बेफोरबायदिनो जोंहा दिरां दंङ नंङा होमबा ओरै अरुनाचल हादरसानैनो फार्स्ट जागायजेननाय जायगा बेयो ओरै सानजा फारसे जायरोनोखि माने सानसेट होननानै बुंनाय जायो आरो रोबे ओनसोलखौ माने बेवहाय बु गावसोरनि ओनसोल बा गावसोरनि हालामाव बेयावहाय सानखौ ओंखारजेनन्नाय जायगा होननानै माने सानना लानाय जायो आरो जेरावहायनोखि माने गोबां थार सुबुंफोरानो बेवहाय दावबायहैनाय जायो आरोखि ट्रेकिं खामहैनाय जायो जे बेवहाय ज जौसिन हाजो थिखिनि बेफोराव गाख खोलायनानै माने सानखौहाय ओंखारनायखौ नेलायलायनानै माने थांनाय जायो आरोखि। ओ
औ नोंगौ नोंथां दा ओ नोंथां ओ बै जायगाफ्राव बेरायनायाव ओ नोंथाङा ओ गावनि गारि पारनेलि थांनायखौ मोजां होननानै सानो ना गुबुननिफ्राय गावनाव गैयाब्लाबो गुबुननिफाय ओ भारायाव जोङो लानानै थाङोबा बा बैफोराव थांबा माबा उसुबिदाफोर लामायाव माबा गेटफोरनि माबा अ पुलिस आर्मिफोरनि माबाफोर दं नामा? जे जोंहा बेयाव थांनायनि सिगां जों माबा पार्मिसन लानांगौ बा माबाफोर ओ थांनो हानायनि माबा राहा लामा बेफोराव दं ना? नोंथां
औ दङ नोंथां माने खारन बेनो ओ जोङो जेब्ला दाबसे जायगायाव थाङोब्ला नङा होमबा? जों जेरै बिदि जोङो भारत हादरसा महरै ओ गुबुन दाबसे हादराव थाङोब्ला जों जेरैबायदि ओ पास्पोर्ट बा पारमिसन लाहरनो गोनां जायो नङा होमबा? जे आं आमोखा जायगायाव थांगोन बेफोरबायदिनि थाखाय‌ नोङो गिबि गिबिआवहाय जे जायगायाव बा जे हादराव थांगोन नों बे जायगायावहाय नों पारमिसन लाग्रोनांगौ जायो थिक बेफोरबायदिनो अल अभार जोङो मा खालामनांगौ जायो जों जोंनि हादरावनो कान्ट्रियावनो जोङो जोंनिनो जायगा बा जोंनिनो ओ न'खरावनो जोंहा बे अरुणाचल प्रदेश हादरस बेवहाय बिसोरनि जायगायाव जों आगान हैनो थाख खाय बिथांमोननि सेफटिनि थाखाय इन फिउचार सिकिउरिनि थाखाय माने बिथांमोना ओ बयनिफ्रायबो नट अनलि बेवहाय इन्टारनेसनेल ओ माबाफोरनि कान्ट्रिफोरनि थाखायल नङा बियो बे जोंनि हादरनि थाखायबो लानाय। जायो आरोखि जे बिथांमोना इनार लाइन पारमिट नै मोनसे बिथांमोनाव लाग्रोनो गोनां जायो जे बे इनार लाइन पारमिट बेवहाय जोंड़ो मानि थाखाय बे पार्मिसनखौ लादों नैय बेवहाय माने रोखा रोखा लिरनाय थायो जे आं दावबायनो थांगोन बा आं खामानि मावनो थांगोन नङा होमबा? बा आङो आंनि फरायनायनि थाखाय बेवहाय थांगोन बा आं बेवहाय ओ जब मावनो थाखाय थांगोन नैबेफोरदिनि नों मा केटेग'रिनि थाखाय नों लादों नैबेयाव माने बिथांमोनाव रोखा रोखा लिरना होलांनांगोन जे नों मानि थाखाय थांदों स' जोङो सासे ट्रेबेलारि बै नायोब्ला नङा होमबा जों बेरायनायखौ लायोब्ला थ' नोंथांमोनहाबो गिबि गिबियावहाय जों बयबो जों जोंनि हादरनि माबेयाव बेलेग हादरनि मानसिफोराबो जों बिथांमोननि स्टेटआव हाबोब्ला अरुणाचल बायदि स्टेटआव हाबोब्ला कम्पालसरियै मेन लि गिबि गिबियावहाय इनार लाइट पारमिट होननाय आइ एल पि होनना बुङो बिथांमोना बे खौहाय नों लाग्रोन गोनां जागोन आरो
नंगौ
बेजों लोगोसेनो जे नोंथाङा सोंनाय बायदियै ओ जोङो जोंनि गावनि आउन भेहिकोल सार्स नङा होनबा गावनि निजिनि गारि थाखानाया साबसिन साबसिन ना गुबुननि गारिफोरजों थाङोब्ला साबसिन खिन्थु गाहाय गुबै खोथाया बेनो जेनबा जों जायगा लायै जायगा दिफारेन्ट दिफारेन्ट जायो जों बबेबा जायगायाव थांनोब्ला जोंनि थाखानाय गारि गुराफोराबो माने बैसिम सहैयाबो जानो हागौ आरो ना दा आर लिथ बे बेफोरबायदिनो जायगानिलायाव जायगा लायैबो जायगा माने जोंनि सुबुं फोरनि गेजेरावबो माखासे गारि गराफोरखौ बारहोनाय बारहोयै नैबेयाव खोथा थायो माने दा जोङो बे हिसाबै नायोब्ला जों नुनो मोनो माने खिन्थु बांसिनै जोङो निजेनि गारि गघरा लानानै थाङोब्ला नङा होमबा जोङो खोब मोजांसिन जायो आरोखि खि मानो होनना बुङोब्ला जों गोसो बायदियै नों अबेबा थानाय जानाय लोंनाय नङा होमबा अबेबा मोनसे जायगखौनोङ गोसो होसो जनानै नायनो लुबैनाय नैबेयावहाय नोङो गावनि गारि थायोब्ला आबुङै नुफांजोबनो हायो आरोखि दा नों गुबुननि गारि लाना थांनाय लोगो नों बारा सि स्टिमाव थाङोब्ला बिथांमोना माने गावसोरनि टाइम टेबोलखौ खौ नायगोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां
बा नोंथाङा जेसेबांखिनि गोबाव थाया मानोे एसेबांखिनि बिथांमोना सार्सबोबाय थागोन सार्सबोबाय थागोन दा नोंथाङा बै नोंथांनि रांखावरिनि सायावबो डिपेन्ड खालामनानैबो साननो गोनां जायोब्ला ओ आं बे खौ आमुखौ नायनो थाखाय आबसुस थाबाय बा माबा थाबाय नङा होमबा बेफोरबायदि मोनसे साननाय भाब गिनाया फैयो आरो स' बिनिखायनो आंनि मथेब्ला नों जेरावखि थाङा मानो नों निजेनि गारि घरा लानानै थाङोब्ला सबसे बेस्ट होननानै आं सानो आरो अब्लानो नोङो समपुरन भाबै नोंनि गोसो खुसि जानानै फैगोन आरो आं बेखौ नुहुरो आरोिथां
औ बेजों लोगोसे अब्ला बिसोरनाव जोङो सिगां आइ एल पि होननाय बेखौ बिसोरनिफ्राय लानानै जोङो दावबायलांनांगोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
दा जोङो बै बेफोर जायगायाव थांनानै गोबां गोबां समायना नों जे बुंदों जोंहा अरुनाचल होनना बुंनाय लोगो लोगो गोबां बेरायनो बा समायना समायना जायगा दं नङा होमबा
औ औ औ
दा बैफोरनि गेजेराव जोंहा थांनानै जोंहा माबाफोर बैफोराव नायहैनानै बा बैफोरनि मोनगोन बा जोङो बा सोलोंबोनो हानायनि माबा सुबिदाफोर बा जोङो सुबिदा दं नामा बैफोरबायदि
औ नंगौ नोंथां थारैनो जों खालि बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै दावबाय हैैयोब्ला जोङो बे जायगानि भिउ पइन्ट बा जायगानि समायना जायगानि नुथायखौल'थ' जोङो मोनथिया नङा होमबा दा गोबां थार दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार सोलोंनोबो गोनां जायो जेरैबायदिनोखि जोंहा मोनसे मोनसे जायगायाव थानानैब्लाबो जोङो जोंनि ओ जाथि लायै जाथि जोंहा डिफारेन्ट डिफारेन्ट राव रायज्लायनाय जायो । आलदा आलदा कालसार जायो । आलदा आलदा जानाय लोंनाय जायो नङा होमबा? बैफोरबायदिफोरा माने बिथां बिथांमोननि गेजेरावबो माने आलदा आलादा जायो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि जायो माने बे हिस हिसाबै जोङो ओ दिनै जोङो नर्थ इस्टनि बेलायावहाय दा जों अरुणाचल स्टेटनि खोथाखौ रायलायदों नङा होमबा? दा बिथांमोननि जायगायावबो गोबां थारमाने हारि जाथिफोर दं आरो दा बै बिथांमोननि गेजेरावबो हारि जाथि थानाय लेखा माने बिथांमोननि राव रायज्लायनायाबो जुदा जुदा माने। आरो बिथांमोननि जानाय लोंनाय फिथाइ लाबो आलदा आलदा माने आरो बिथांमोननि गेजेराव जि कमिउनिकेसन ओ ओ करेसपेन्दिं दंलायो नङा होमबा बै फोरबो माने आलदा आलादा रोखोमनि जायो आरो स' जों बिनिखायनो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जों मिथिनो हायो बिथांमोननि गेजेरावहाय माबायदि सोलियो नङा ओम्बा? बिथांमोननि जानाय आदारा माबायदि? बिथांमोना गावसिनि जायगायाव माबायदि सोलियो होमबा बैफोरबायदि जायगाफोराव बिथांमोनाव माबायदि राव रायज्लायनाय जायो नै बेफोरखौ जोङो माने फुरा टटेलि जोङो सोलोंबोनो हागोन आरो बा बिथांमोननि गेजेरावहाय जों गाव माबायदि सोमोन्दो दंलायो बा माबायदि रिसपेक्ट खालामलायो गुबुनफोरा थाङोब्ला बै गुबुन जाथिफोरखौ बा गुबुन जायगानि सुबुंफोरखौ बिथांमोना माबायदि सनमान होयो नैबेनि सायावबो जोङो माने मिथिनो मोनगोन आरो। दा बेनो दावबायनाया जोंनि गुबै जा माबा रंजानायनि खरादबो होनना बुंनांगोन आरोखि। बैफोरबायदिखौ जोङो गोबां रोखोमनि जोङो सोलोंबोनो हागोन आरो नलेजखौ जोङो मोनबोनो हायो आरो
थारैनो नोंथां नोंथांजों आङो दिनैनि बे दसे सम नोंथाङा फ्रि टाइम होनानै नोंथांखौ आङो नोंथांनिफ्राय माखासे गियान बायजोआव थांबा माबायदियै गावनि गियान आरो गुबुन जायगायाव माबायदियै थाहैनांगौ जानाय लोंनाय बिसोरनिफ्राय बैफोरखौ फोरमायनायनि थाखाय नोंथांसिम बे समाव आं गोजोन बेलासिनि फिन साबायखर बाउनानै दिनैनि रायज्लायनायखो बेयावनो दोन्थ'नोसै होननानै आङो नोंथांनो नोंथांखौ औ।
जागोन दे नोंथां गोजोन्थों। औ।